हेलौ हेलौ
औ हेलौ' नोंथां
वाव नोंथां
हेलौ
मा खालामदो
नै ओरैनो जिरायनानै दं
उम खबफ्रालाय मारै
ओम खबरालाय बिदिनोसै गेजेरावनो
औ ओमफ्राय आं माबासो सोंगौमोन आरो
अ सोंनो हागोन दे
औ नों ना गुरनो मोजां मोनगोना मोना बिथाङा
नाखौलाय मोजां मोनो जोबोदनो गुरनो
गामिफ्राव गुरोदा
औ एफा एनै गुरो इदिनो
उम गामिफ्रावलाय मा मा बायदि ना मोनो
बिदिनो गामिफ्राव नास्राय गोरिफोर फिथिख्रि माबाफोर बिदिनो बालाबाथिया बोर मोनो आरो
औ
बांद्रायबोथ' बांद्रायबो मोना गिदिर गिदिर बिदिनो फिसा फिसा मोनो नोंथाङालाय मोजां मोनगोन ना मोना गुरनो
हो मोजाङालाय बिराद मोजां मोनो आं ना गुरनो माने नाखौ जाया बाबो बिराद मोजां मोनो आरोना
ओं ओं
होम
बिदिनो इखेयानो
ओम
नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन
औ नोंथांनि न'खरावलाय खबरफ्रालाय बोरै दं
खबराथ' थिगानोसै बिदिनो
औ
नोंथांमोनालाय
जोंनाबो बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो दायो
उम
उम माइफोर गायाखै नामा नोंथां नोंस्रा?
जोंहालाय गायनायलाय गायथ'वाखै आरोना
औ
उम नोंसोरलाय गायबाय?
जोंहाबो गायथ'वाखैनो हालेवनो नागिरदों माने दिनै खोथिया जौबाय आरोना
उम
जो थानानै फुनानै गायनोसै
उम
ओम दैफ्राबो गैथया नालाय दुब्लियाव बांद्राय
अखा हानायाथ' अखायाबो हादों सान्दुयाबोथ दुंदों
औ दिनै जोबोर सान्दुं गोसा जादों नै बो
उम
नंङाबा सानफ्रामबो अखासो हाबाय थादोंमोन
औ
औ बिथांङालाय दालाय माथो खालामदों
नै आंबो बेबायदिनो दंफां सायाफ्राव गोलांलाबायदों दसे
औ औ हारसिं दं नामा नोंथां औ
नोंथांङालाय मा खालामदों दायोलाय?
नै आंबो ओरैननो जिरायनानै दं न' सिङावनो दंङं आं
उम
गरमथारबो ना ओंखायनो जेरावबो थांनो हाया जाहैबाय
उम
उम हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
माबाफोर सोंनो सानदोंबा सोंनो हागोन नोंथां
औ र' सोंगोन बिथां
औ।
नोंसालाय गारदेन दंना‌ गैया गारदेन?
जोंहा माने बिबार बारि आरोना।
उम।
बिदिनो एसे फिसायैनो दंङो बिबारफोर इसे एनै दंसाबो बिदिनो उम। माबाफोर दं बिदिनो गलाबफोर दं गलाब, गिन्दा बिदिनो दाउदै फुलफोर।
उम
आरो जबाफोर बिदिनो रुलाबायो।
उम।
माखासेखौ नामफोरखौ बावबाय।
उम बिथाङालाय मा मा ओंख्रियानो गोथाव मोनो।
आंथ' बर' हारिनि हिसाबै ट्रेडिसनेल। नार्जिजों अमाखौनो गोथावसिन मोनो आङो।
उम।
बेलिखौबो गोथाव मोनो आरो दा एफा एनैै।
औ।
सबायखौबो गोथाव मोनो बिदिनो माबा। नारजि अमाखौ साबसिन मोजां मोनो आरो जानो।
जि अमायानो गोथावसिनथ' आरो
नोंथाङालाय मा माखौ जानो मोजां मोनो।
आंबो बेखौनो बे नारजि अमा अमा गैयाबाबो नारजि गोजाबाबो गाव गोजाबाबो गोथाव। गोथाव मोनो।
औ औ।
बिथां।
औ खोनादों।
नोंसाहा बोरमा दंना गैया बोरमा?
बोरमा दङ मासे
ओ
गाबगासिनि दं।
औ।
गाबबाय थायो। बिमा गैया नालाय फिसा मासे से दङ।
औ।
नोंथांनि न'खरावलाय। जिब जुनारफोर फियो ना फिया नोंथां नोंसिनि न न'खराव जिब जुनारफोर फिगोन ना फैया।
फिसियो जोंहा बिदिनो मोसौबो दं। अमाबो दं दाउबो दं। दंनायालाय दंजोबो आरो जिब जुनारालाय हांसोबो दङ।
औ।
उम। मोदैबो फिसियो जा मोदै मोदै।
ए ए अ बै मोदै सु गोनाङा?
ओं सुगोनाङा बेखौबो फिसियो जोंहा।
बेना सुवा जंफार जंफार जाथारो आरोना औ नोंथाङालाय
खबरफ्रालाय बोरै दं
खबरफ्राथ' गेजेरावनो गाज्रिबो होनजावा होनजाया मोजांबो होनजाया बिदिनो गेजेरावनो दङ
औ आंहाबो बिदिनो गेजेरावनो
ओ
सेै आरो
बिथाङा गोजान जायगायाव दावबायहैयाखै नामा
आं दासान्दि दावबायहैथ'आगै माने दै्लां समबो ना ओंखायनो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो थांनाय जाथवाखै आरो माने
उम
उनफ्राव फैसा थाखाफोर मोनबा थांसै एसे
औ
नोंथाङालाय दावबायहैयाखै बेलेगाव
आङो दावबायनायालाय दावबायहैयाखैमोन न'आवनो थागासिनो दङ बे दैज्लां बोथोर ना गरमखायनो माइ गायनांदों खोथिया फुनांदों दा बे समावनो गायनाय फुनाय नालाय बेखायनो जेरावबो बेरायहैनो मोनाखै
औ बिदिनोसै आरो दा दै्लां समना
औ
गोबां दैबानाबो जानाय नुनो मोनदोंना नोंथां
दैबाना जानायजोंनो दालां बायनाय नुनो मोनदों
औ गोबां माने दुखु खस्थ' सहायनांदों
उम
सुबुं माहारिफ्रा गोबांनो
उम
दैबाना जालाबायनानै थाबायनो हाया मानो हाया
औ
न'फोरखौ लोमसावला जोबदों
उम
गोबां माने
उम
नोंथांनि जायगायावबो दैफोर लोमदों नामा
औ जानायालाय जादों
उम
उम बिदिनोसै
जोंखैबो जादों एफा एनैनो बिदिनो
उम
बांद्रायबो जाद्रायासै आरोना बेलेक बेलेग बेफोरनि जायगाखै जानाय बायदि बांद्राय बिदि गिदिर जायासै माने फिसा फिलायनि बिदिनो जादोंआरोना हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ
हेलौ
औ औ
बिथाङालाय दा मा खालामनो सानदों
दायो
दिन नालाय बिदिनोसै खोथिया फुनाय गायनाय दिन बिदिनो गायो फु फुयो बिदिनो समखौ बारहोयो आरो
औ बिथां जासिगोन होनबा दिनैनि थाखाय
औ - औ नोंथां औ उनाव लोगो मोनलायफिनसै होमा ना
ओं - ओं
औ - औ
उम